हेलौ?
अ आब' खोनादोंना?
हेलौ?
औ खोनादोंना आब'?
औ खोनादों।
औ ओ आ मा खालामदों आब'?
दा दङ ओरैनो जिलायगासिनो।
अह। मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं आब'आ सम मोनगोन ना?
औ देर सावराय जागोन।
औ ओ जों जानाय आदार आरो देहानि रै खाथिनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा?
औ औ।
औ। जानाय आदारा जोंनो गोहो होयो। आरो ओ आदारा गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा?
औ औ।
औ सासे सुबुंनि देहाया जानाय आदारनि सायावनो सोनारो।
औ।
औ। आरो जोङो देहाखौनो ओ धोन होननानै बुंनो नांगोन। देहायानो जोंनि धोन आरो। औ देहाया मोजाङै थायाब्ला जोङो खामानि दामानि मावनो गोसो जाया। ओ फरायनो गोसो जाया बा खामानि बहाबा थांनो गोसो जाया।
औ।
बेरायनो गोसो जाया। बेबायदिनो गोबां आरो दसे समबो जोङो जिरायनानै थानो गोसो जाया। जुदि देहाया मोजां नङाब्ला औ।
औ
जोंनि गोग्गो देहा दानाया ओ जानाय आदारनि सायावनो सोनारो आरो जिरायनाय, बियाम, देहानि मोजां आव फाव बायदिफोरनि सायाव। सरासनस्रायै सोनारनानै थायो नङा होमबा मोजां देहा जानांगौब्ला सोनारनो गोनां जायो बेफोराव औ। आरो जोङो, ओ जानाय आदाराव जोंनि बे जानाय आदाराव मोनबा जों गाहाय थादेरसा मुवा फोर मोननो हायो। बेफोर औ बे फोरनो जाबाय जोंना कार्बहाइद्रेट, थाव बेसाद, प्रटिन, भित टामिन आरो खनि संख्रि।
औ
दा जों बेफोर थारसाफोरा जुदि जोंनि देहायाव गैया गैयाब्ला जोङो मोनसे नङा मोनसे जे जोङो बेराम बेराम आजार भुगिनांनो गोनां जायो।
औ
जेरैहाय जोङो खनि संख्रि गैयाब्ला जोंनि देहाया माने जरा जरा गान्थि सानाय मिजेवनाय बायदिफ्रा सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
औ कार्बहायद्रेट रोखोमनि जाग्रा आदारा आरो जोंनि देहायाव सक्ति होग्रा बेयो मोनसे बेसाद। जेरेहाय जोङो बे कार्बहाइ जे दा ओ नो कार्बहाइद्रेट बि थादेरसा बि ओ बेयाव जों मोननो हायो जेरैहाय माइरं माइरंआव जों मोनो बेरे मोदैयाव मोनो फिथाइनि रोसि एबा बिदैफ्राव मोनो। ब्रेड, गाइखेर बायदिफ्राव जोङो कार्बहाइद्रेट मोननो हायो आरो। बेफोरखौ जों जानो नांगौ औ होमब्लासो जों देहाया गोग्गोयै थायो।
औ
औ देहाया कार्बहाइद्रेट ओ जगायनानै होयो बेफोर बेसादफ्रा देहायाव आरोना।
औ औ।
औ आरो जोङो उम बेफोर बेसादफोरखौ जों जुदि उम मोनाब्ला माने देहाया लोरबां जागोन आरोना। आरो थाव बेसाद थाव बेसादा आरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां आरो। बे थाव बेसाद खौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय बेदर खिउ गाइखेर माख खन मेजेमारि मैगं गोरान फिथाइ बायदिफ्राव जोङो बे थाव बेसादखौ मोननो हायो।
औ।
आरो औ थाव हारि जाग्रा बेसादफोरा जोंनि देहाखौ गोग्गो गोहो गोनां ओ लाखियो आर ना आरो जों ओ बाराद्राय थाव हारिनि जानाय आदारबो आदारा जोंनि देहाखौ गाज्रिबो खालामो फारसेथिं जों बेखौ बांद्राय जानोबो नाङा नङा होमबा?
औ औ।
औ बेदर खौ जों जुदि नांनायनि बारा जायोब्ला जोंनि देहाया लोरबां जालाङो आरो। घिउफोरखौबो बांद्राय जानो नाङा औ। आरो जोङो प्रटिन प्रटिन होननानै बुङोब्ला जोङो प्रटिना जोंनि देहानि जौगानायाव मदद खालामो आरो।
औ।
औ प्रटिना जोंनि देहा बेगें मोदोम गेहेनारिखौ फेहेरनो आरो फुंहोनो थाखाय खामानि मावो।
औ।
औ जेरैहाय बे प्रटिन प्रटिनखौ मायाव मोनो होनोब्ला जों बुंनो नांगोन गाहायै था ओ दाउ बेदर ना, दउदै, गायखेर, सयाबिन घिउ बायदिफोराव जोङो प्रटिनखौ मोनो औ।
औ बेफोरखौ मोनजायाब्ला सासे गथ'खौ जों जौगानायाव एबा जौस्रां देरस्रां खालामनायाव हेंथा फैनो हागौ आरोना बे प्रटिनखौ मोनजायाब्ला।
औ।
सासे सासे गथ'नो जोङो दावदै उदैसेखौ होजोबनो नाङा नङाब्ला बेयाव प्रटिना गोबां थायो माने। बेखायनो जों खावसेफोर होनो नांगौ आरोना। औ। आरो मानसि गे दोरा दावदैखौ जाजायो दैनै-दैथामाव लागै जाजायो आरो। उन्दै गथ'नो होजाया आरो बे प्रटिन गोनां बांसिन प्रटिन दङ नालाय औ। बेराफारसे मानसि गिदिर एबा बैसो जानाय मानसिफोरा बेफोरखौ मोजाङै मोनजायाब्ला मोदोम गेहेेनारि लोरबां आरो हामख्रें जालाङो आरोना बे प्रटिनखौ मोन जायाब्ला दाउदैफोरखौ मोनजायाब्ला ना बेदरफोरखौ मोनजायाब्ला। गाइखेरफोरखौ मोनजायाब्ला ना। औ।
ना भिटामिन भिटामिनाबो आरो मोनसे गोनांथार आरो जोंनो। बहुद लोरबां जायो औ बुहुद लोरबां जायो भिटामिन गैयाब्ला। आरो जोङो भिटामिनफोरखौ मायाव मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइ मैगं गोथां ना बेदर दाउदै गाइखेर।
बेफोरावनो जोङो माने ओ भिटामिनखौ मोननो हायो। आरो भिटामिना मा मा रोखोमनि दङ होनबा जोङो ए बि सिडि बेफोरबायदि रो समाव जों मोननो हायो भिटामिनखौ नङा होमबा। औ जोंनि देहाया गोख्रोङै थानो थाखाय जोंनो मोन जिथाम भिटामिननि गोनां जायो होननानै बिगियानगिरिफोरा बुंलांदों आरो।
औ।
दा जोङो गाहायै जोङो ओ आय'दिन बे खनि संख्रि गैयाब्ला जोङो ओ जेरैहाय ओ मा होनो केलसियाम, सोर, पसफरास, आय'दिन आरिफोरानो जोंनि देहानि थाखाय गोनां आरो बेफोर गैयाब्ला जोङो जोंनि देहाया जेरैहाय हामख्रेंनाय जरा-जरा गान्थि सानाय हाथाय मोदोम सानाय बेफोरबायदिया ओ सन्देरनो हागौ आरो गोरलैयैनो, नङा होमबा?
औ।
औ। आरो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला समानथ आदार जानाया जोबोद गोनां आरो। जों बांद्राय आदार जानो नाङा। जोङो समानथाय आदार जानो नांगौ औ। नांनायनि बांद्राय जानो नाङा आरो। आरो जोङो देहाखौ देहाखौ जुदि गावबा गावनो जोथोन लायाब्ला जोङो गावनो माने खैफोदखौ ओ बजबनानै लानो गोनां जायो आरोना।
औ औ।
औ जेरैहाय जोङो साखोन सिखोनै मा माबायदि थानांगौ होनोब्ला जोङो दुगैनांगौ साबोनजों आखाइ सुनांगौ जानायनि सिगाङावनो आरो आदार जानायनि सि गाङावनो
बेनि उनाव जोङो खोमा आरो मेगनफोरखौ गाहामै लाखिनांगौ। हाथायफोरखौ जोथोनै मानजिनांगौ। औ मानजिबाय थानांगौ आरो फुं बेला बिदि ओंखाम जाखांबानो बा फुङावनो सिखारबानो बेबायदि मानजिनांगौ, आसुगरफोरखौ खौ हाबाय थानांगौ आरोना साखोन सिखोन थानो थाखाय, खानाय खानाय खानना‌-खाननांगौ सानफ्रोमबो आरो बायदि राहायै बायदि मैया बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो बेफोरबायदि खालामोब्लासो जोङो, जिफोरखौथ' आरो सानफ्रोमबो सुनो नांगौ जोङो गानब्लानो। माने सानफ्रोमबो गाननाय सिफोरखौ औ ओ डेटलफोर बा साबोनफोरजों जों मोजाङै बा स्राबफोरजों मोजाङै सुबाय थानांगौ आरो ना।
औ।
औ ओ। दा आब'आ बेफोरनि बिथिङाव माबाफोर मोन मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो दे आब'।
औ।
दे।
थांनानै थानो थाखायथ' जोंनो आदार नांगौ नङा होमबा? आदारनिफ्रायसो जों हाबा हुखा मावनो थाखाय जों सक्ति मोनो।
औ।
आरो देहा दानाय बारानायनायनि थाखायबो जोंनो आदारखौ नांगौ।
औ।
आदारनि अनगायै जों जायखि जाया जिबियानो जों थांनानै थानो गोब्राब।
औ।
नङा होमबा?
औ नंगौ।
जों जानाय आदारफोराव गोबां बिबांनि पुस्टि गोनां मुवाफोर थायो ओ बिनानावा दानिहाय सिगाङाव बुंलांबाय। बेफोरनि सोमोन्दै दा आदाराव थानाय जायफोर थादेरसाफोरा देहायाव सक्ति जगायो बेफोरो जाबाय सरकरा एबा कार्ब'हाइद्रेट आरो मेजेम।
औ।
गोबां सरका थानाय आदारखौ अ- सरकस थानाय आदारखौ सरकस होग्रा आदार बुङो।
औ।
आरो गोबां फोलेरारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनि गोबां बिबांनि सरकसारिनि आदारनि गोनांथि दङ।
औ।
मेजेमनिफ्रायबो जों सक्ति मोनो। घि, थाव, माखन, बादाम बायदिफोरानो मेजेम गोनां आदार।
औ।
आदारनि जायफोर थादेरसाफोरा देहा दानाय आरो बारायनायाव हेफाजाब होयो बेफोरनो जाबाय प्रटिन। हिनजावसा हौवासाफोरनि थाखाय प्रटिन रोखोमनि आदारा जोबोर गोनांथार आरो। आदारनि जायफोर थादेरसा फ्रा बेराम होबथाग्रा हिसाबै हाबा मावो एबा जोंनि बायदिसिना बेरामनि रैखा खालामो बेरामनिफ्राय ओ- बेफोरनो जाबाय आदार जिउ एबा आदार भिटामिन दा सावरायनायखो
औ।
दोनथ'नोसै?
औ दे दोनथ'नोसै दे आब' औ दे गोजोन्थों।